हेलौ अ नोंथां खोनादोंना?
खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों
अ
मा
जाखांबाय
मा खालामदों नोंथाङा
दोङो ओरैनो जिरायना दोंमोन
ओ ओंखाम जाखांबाय बा
जाखांबाय ओं
आंबो जिरायना दंमोन नोंथांखौ एसे खबर लाबाय
अ अ थिगानो मा ओंख्रि जाखो?
दालि आलुभाजा
मा मैगं जाखो अ
दालि ओंख्रि
ओ ओ दा बहा?
दा नै बेरायदों एसे।
उम उम
बियो बिनि मा होनो मोनसे ओ टपिकनि सायाव रायलायनि नोंथांजों।
ओ
आरो बे टपिकआ जाबाय मा होनो ससियेल मिडिया।
ओ ओ
रायलायनो हागोन।
ओ ओ खोनादों खोनादों।
आ मा होनो ओ ससियेल मिडियाया आथिखालावथ' गोबां बाहायलांनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा
उमम
बे ससियेल मेडिया आगोल जेब्ला जों उन्दै सममोन औ दाथ' मा माने गोबां बेबादि बाहायनायखौ नुनो मोनाखै जों।
नुदों नुनायालाय।
खैमोन माने बे समाव ससियेल मिडियाया जाहैबाय फेसबुक बा इन्सटा ग्राम बा बे टुइटार माने मोनथाम टपिक जोंनि बे मा होनो? गोबां गोसा होनायखौ नुनो मोनाखैमोन जोङो नाथाय दानि नि दिनाव दिनैनि दिनाव जों गोबां गोसो होनायखौ नुनो मोनदों जेराव माने ग माने ससियेल मिडियाआव ज'स जानायखौ नुनो मोनदों।
उम उम
दा बे हिसाबै जों जोङो माने आथिखालाव गोबां ओं माने उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बे सुइसाइडफोरनि दायाव माने गावखौ बेस्थ' लाखिनानै जेनेबा माबायदि बे मा होनो मोनसे सोलायनाय
नङा नोंनि मथेबा माने ससियेल मिडिया थारमाने माबायदि माने बेनिफिट आरो माबायदि फायदा खामदों खामाखै आरो ना। नामा ओ ओ माने मोजां ना गाज्रि थारमाने नोङा होमबा? ओ ओ
अ माने आं लांगासिनो दंमोन बे लाइनाव। ओ फार्स्टआव एसे मा होनो एखौ बुंना नोंथां।
उम क्लियार खोनादों ना भइसखो आंनिखो? ओमफ्राय नोंनिखौ एसे माने एसे माबानाय खोनादों माने। ओमफ्राय एसे थेरनाय स्टिलनि।
खोनादों हा?
बाय एसे ओ थेरनाय स्टिलनि खोनादो होनदों बे। ओ ओ रिखब सस्मथिमनि। आं बुजिदो दाएसोरसो।
आटसा। दानि दानि बुंनाय बादिनो जेनेबा मा होनो बे ससियेल मिडिया नै दानि
ओम
म माने गथ'फोरखौ माबायदि गोहोम खो फैदों बेनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन माने
ओरैनोथ' आंनि मथेब्ला बुंनो थाङोबा ससियेल मिडिया एथ' मोजांबो मावदो हारसेथिं आरो गाज्रिब गाज्रि ए रखम। माने मोजाङयोना जेन ससियेल मिडियाायाव माने खायसे गावनि रोंगौथिखौ दिन्थि दिन्थिनोबो हायो आरो नङा होमबा एसे फ्रिदम प्लेटफर्म बायदि आरो ना। बिदि रखम माने खायसे रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनाय जोङो थारमाने। हारसिंनाय ओरै रखम। आवगायनि स्किलफोरखौ दिन्थिनो हायो। सेम पाब्लिकनो एबो एबो थाखायबो मोजां प्लेटफर्म आरो मोजाङाव बाहायनो रोंबा बे आरो ओम खायसे नोंनि रोंगौथि माइबाथिफोरजों
नुनो मोनदों।
बोरैबा
नुनो मोनदों माने गावबा गाव सु नङा जायखिजाया मोनसे बिथिङावनो रोंखा राखा जाखायो नंगा होनबा बेखौ गेलायो दा बे गेलेफोरखौ बयहाबो माने दिंथिनो हालायनायनि
ससियेल मिडियानि दारै आह खाबुखौ मोनो आरोना। ससियेल मिडियानि दारै खिन्थिनो हायो आरो थारमाने।
औ थारैनो नोंथां।
दिनथिनानै मानसिफोरनो सिनायथि होनो हायो।
औ बे मोनसे मोजां बिथिं।
उम उम मोनसे माने एदभान्टेज आरो इयो मोनसे।
थां बेनि अनगायैबो
उम।
ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां मोनै आखलखौ मिथिना मोनो नङा होमबा?
दा जेरै इनफरमेसनफोरखौ मिथिना मोनो खायसे निउसफोरखौ आपडेट मोनो जेराव मा जादों इफोरखौ मिथिनो मोनो गोजान गोजाननि जाथ मेथाइफोरखौ मिथिनो मोनो आरो ससियेल मिडियानि आजिखालि मोजाङै माबानो रोङोब्ला गासै बुस्थुखौनो जों माने निसजफोराव ट्रेदिं फरायनो हायो बहुत खायसे बुस्थुफोरखौ इमप्रुभ खालामनाय आरो ओ मोजाङाव बाहायनो रोंबा बुहुत सोलोंनो हायो आरो ना खायसे। ससियेल मिडियानि थ्रुयै। बुहुद बहुद सोलोंनानै लानो हायो मोजाङाव बाहायबा
औ।
बेफोर जाबाय ससियेल मिडिया फैनानै बेे आ मोजां मोनसे आ दिग गुबुन फारसे जों नायनो थाङोबा खायसे सुबुं जो ससियेल मिडिया दम माने जाय फोर माने आ जोङो समाजनि थाखाय आखाय मोजां नङा होननानै सानो। दा बेफोरबायदि माने बेखौ नुनो मोनदों नामा?
उम उम।
बैफोरबायदि माने नुथायाइफोरा जोंनि बै उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जिउ खुनाय बा बिसोरनि दावगफुनाय सम बेखौ माने आ नङा होमबा? दा बेनि अनगायैबो जोङो ससियेल मिडियाखौ जों जायफोर माने बाहायनो रोङा ससेयेल मिडिया आ मोनसे ओ मान प्लेटफर्म नालाय थ बेयाव गोबां समनि
उम उम।
नङाबा माने गथ'फोरनि बा उन्दै उन्दै गथ'फोरनि समखौ जायो दा ज समानखि बे गथ'फोरा फरायनो गोनां सममोन बे समा माने आ बे ससियेल मिडिया बिथिं एंगेज जानानै थायोबा बिसोरनि फरायनाय सम खोनदोआ बारग'लाङो आरोखि बे मोनसे जोंनि आ
उन्दै समाव मानसिफोराबो उन्दै समाव मानसिया माने एमानदि बुजि फिनो हाया नालाय गाज्रि मोजां बारा माने सुस खालामनो हाया माने बासिनो हाया ओंखायनो बांसिन उन्दै समाव बांसिन गाज्रिखौ नायफ्लाङो आरो मानसिया नङा होमबा बारा बुजिया नालाय इखायनो मिडियाआवथ' नों बेदिनो ससेयल मिडियानिखुंइथ गाज्रिबों दं मोजांबो नों बाहायनो रोंबा नङा होनबा बेखायनो उन्दै समाव बांसिन जों गाज्रिखोसो थाब सोलोंफ्लाङो आरो मानसिया।
माने बुजिस'नो हायियाव बेफोरबायदि आरो।
औ दा जोङो ससियेल मिडियाआव गोबां मोजां गाज्रि नुथाइफोरखौ नुनो मोनो।
नुनो मोनो उम बेै उन्दै उन्दैफोरा जेन गाज्रि गाज्रि उन्दैफोरा बांसिन गाज्रिखौ माने लानो नागिरो आरो थारमाने बिसोरो।
थारैनो नोंथां गाज्रिखौसो लानो नागिरो।
उम उम बांसिन बिसोरो
आ बे खाबु बुंना बुंजायो ससियेल मिडिया बाहायनाय जायो।
ओ ओ ओ
फोरखिं माने बाहायनो रोङा।
उम मोजाङाव बाहायनो रोंबाथ' बुहुत मोजां।
ओ औ थारैनो बा बाहायनो रोंग्रा सुबुंफोरनि थाखायथ' मोजाङानो बे मोनसे
उम उम उम उम उम
दा जायनि गेजेरजों जोङो गावनि रोंगौथिफोरखौ गुबुननि सिगांआव
रोंगौथि दिन्थिनो हायो। सेर खामलायनो हायो आरो नों आजिखालिथ' नों ओं मिडियानि गेजेरजों बहुद खामानि मावनो हायो जेरखम खायसे प्रब्लेम गामिनि प्रब्लेम मायबा प्रब्लेम जेंनाफोरखौ ससियेल मिडियानि थ्रुयै जों एंगारनानै सु प्रब्लेमफोरखौ इसुफोरखौ जों सल्भ खालामना लानो हायो बेफोरबायदिबो। बहुद उम बेफोर जाबाय जोंनि इजि आरो आगोलफोरनि बेफोरबायदि गैयामोन उम जाय बुस्थुखौ जों थारमाने एसे अ खना खनलानि खायसे जायगाफोरखोबो जों ससियेल मिड डियानि धुला माबानानै भिडिअ' खामनानै जोङो मोजाङै माने सेयार खामनो हायो आरो ना पाब्लिकनि सिगाङाव सु एबास सोलिनो माबायाव ससियेल मिदियाव
औ थारैनो थारैनो मा माने जोङो मानि बेलायाव साननो हायो? जेरैबायदि लामानिफ्राय लानानै
लामानि ओ अ लामानि इसु दालांनि इसु अ फरायसालिनि प्रब्लेम गासैबो ससियेल इसु इफोरखो जोङो लानानै ससियेल मिडियानि थ्रुयै खायसे बुस्थुखौ जोङो माबा खामनो हायो आरो सल्भ खालामनानै लानो हायो।
थार बेखौ मानो जोङो आ मेन्ट अथ'रिटिफोरनो दिन्थिहरना
अ गभमेन्ट अथ'रिटिफोरनो दिन्थिहरनो हायो अ
माने जो
बिम बिथांमोनहाबो जेन ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुनो हायो आरो थार माने
औ थारैनो बे जोंनि खाबु मोजां मोनसे औ जों बुंनो थाङोबा जोङो बाहायनो रोंबाथाय ससियेल मिडिया मोनसे मोजां दिफ्रम नङा होनबा?
औ मोजां बाहायनो रोंबा। उम बाहायनो रोंबा मोजां मोज जां हौआ आरो आरो जेराव मोजां इयाव गाज्रिबो थाखागोन नोङा होमबा? बिदि रखम नोंनि सायावसो दिपेन्ड जायो इयो।
आपदेट बेनि जों बुजिना मोनो जे ससियेल मिडियाया बाहायनायनि बाहायनायनि सायावसो जेनेबा मोजां गाज्रि या।
दा बाहायनि सायाव उम उम उम
गावनि सायावसो ना?
उम उम गावनि सायाव।
थारैनो नोंथां ओ ससियेल मिडिया बाहायनायनि बेनिफिट आरो मा मा होनो इखो? गाज्रि दिदनिफ्राय मिथिना मोनबाय दिनै।
आ‌ कनटेन्ज आरो दिसेन पाटेनसखौ जों मोनबाय आरो ना कनटेन्ज सामा आरो दिसि फान्देन सामा आरो जेरावबोथ'। भानर्टेन्स डिस्रिट पार्टेन्स ज थाखाखायो जेरावबो नों गासैबो बुस्थुआवनो।
औ।
जेरै जेरै। फर एगजामपोल नों नोगोराबो गाज्रि थानो रोङाबा एनु रखम। सिटिफोरावबो नोंनि सायाव दिडपेन्ड जायो बेयो।
औ। अब्ला दिनैनि बे ससियेल मिडियानि रायज्लायनाय बेखौ एक्सनखौजोबथ'नोसै नामा।
ओ ओ गोजोनथों।
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
दे दे दे।